हेलौ।
हम।
मा खालामदों। हेलौ।
दं ओरैनो जिरायनानै
खोनादोंना?
खोनादो।
उम दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो दिनफोरा?
दं ओरैनो।
उम मा खालामगासिनो ओरैनो?
दङ ओरैनो जिरायनानै।
बिदिनो जेरावबो बेरायहैथाराखै नामा?
ओहो जेरावबो थांनाय जायाखै।
मानोथो थांथाराखै जेरावबो बेरायनोलाय।
सोलाबाखै खामानिफोरनि गेजेराव।
माथो खामानि मावगासिनो दासान्दि?
गावनि पार्सनेल खामानि
औ ओंखाम जाबाय सानजौफुनि?
जाथ'आखै
मा ओंख्रि संदों ओरैनो?
अनला जों दाउ।
उम गोथावथार माथो बर'नि ओंख्रि
औ। नों जायोना जाया अनला जों दाउ?
जायो आं गोथाव मोनो माबोरै सङो बेखौ मिथियो नामा अनलाजों दाउखौ?
ओरैनोथ' आं मोजाङै मिथिया
मिथिथारा नामाएसेबो? बोरै सावनो
माइरं अन गुन्दै खालामनानै खारैजों सङो होननानै बियो नाथाय आं संफेराखै।
दासिमबो मिथिया होनबा नोङो अनब्ला जों रावखौ बोरै संओ?
मिथियालै बिदिअस फोरावल नुयो ओमफ्राय खालाम फेराखै
आं खोन्थानि सोलोंनानै सोलोंनानै ला मोजां।
गिबियावनो दावखौ थावजों एवफ्रामनानै गावबागाव संनाय स्टाइल थायो सोरबा पियासफोर होयो बानलु होयो थावखौबो बेयाव बे थावखौ एवफ्रामनानै बेयाव हालदै संख्रि होबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट दैखौ होबाय दैखौ गुदुं खालामबाय ओमफ्राय अनखौ देनो गुन्दैखौ सोरबा सोरबा दाइरेक्ट ओंख्रियाव दाइरेक्ट होस'नो सोरबा दैयाव गलायनानै लानानै फसननाबो होयो आरो ओमफ्राय दसे गोदौहोनानै खारै होबाय बिसोर दुन्दियाफोर थायोबा दुुनन्दियाफोर होबाय होनोमबानो जाबाय आरो संख्रिखौ साखिनायबाय नांगोना नाङाखैै खारैखौ साखिनायबाय होमबानो जाबाय आरो अनला ओंख्रिया।
उम
औ मा ओंख्रि संनो रोबावो
बिदिनो सबायफोरखौबो रोंगौ। सबायजों साम' सबायजों दाउ सबायजों अमा बेदर
औ अमा बेदर मा मैगंजों जानो मोजांसिन
मा होनदों?
अमा बेदरखौ मा मैगं जानो मोजांसिन मोनो?
अमा बेदरखौ आङो नारजिजों गोथावसिन मोनो जानो
बेखौलाइ सनो रोंगोना रोंआ अमा बेदर जों नारजिखौलाइ
बेखौबो रोंगौ रोंनायालाय मोजां रोंथारा
समफैबाय नामा माब्लाबा
औ संफेरबाय संनायालाय
खोनथानो हागोन नामा माबोरै सङो?
खोनथानो हागोन आंनि संनाय आदबजों गिबियावनो नारजिखौ सोमहाबना दोननांगौ आरो दैयाव गोबावैनो बिनिफ्राय अमाखौ थाव इसे होनानै बिदिनो पियास बानलु साम' गुफुर एसे होनानै एवस्रोना लाग्रोनांगौ बिनि उनाव नारजिखौ गुबुन आइजेंआव दै गुदुं होनानै फुदुंबाय थानांगौ संबाय थानांगौ आरो खारै होनानै नारजिया गलिया गौमानि संबाय थानांगौ नार्जिखौ दोलो दोलो गलि होबाय ओमफ्राय बै एवफ्रामनानै दोननाय अमा बेदरखौ बे गोदौनाय नारजियाव होसनना होबाय बे बिदिनो दसे गोबाव संहाब नांगौ आरो जेसेबां अमानि मेजेमा ओंखारा ओंखारो बे समसिमहालागै नारजिया जेसेबां गोबाव सङो एसेबां बांनो ग गोथावसिन जायो संख्रिफोर फोरखौ साखिनानै नायबानो जाबाय आरो नारजि ओंख्रिया
माबायदि नारजिनि टेस्टा ब
उ बिदिनो गोखा जायो जानो हायैफोरा जोबोर गोखा मोना नाथाय जाय जाबाय थायो बिसोरो गोथाव मोनो आरो गोखा मोना जाबाय थाग्राफोरा जानो सुखुनाय सुखुयैबो थायोना सोरबा सोरबा नों बे नों गोथाव मोननाय ओंख्रियालाय माथो
आं गोथाव मोननाय ओंख्रिया दालि
दालिजों मा
बयेल दालि
उ बाखि फरायनायफोरा जोबजोब्बायना नोंना
जोबनाय बायदियानो दा जेबो फराय थ'आसै
बाखि जे गेजेरावबो बेरायहैथाराखै।
बेरायहैनाय जायाखैयानो जेरावबो। थांनो सानोबाबो खामानिखौ दोनथ'नानै थांनो हायाखै।
बांसिनानो बेरायनो नाजानांगौ माइन्डफोरा मोजां मोनो। गोसो मेलेम मेंनायफोरा स्रां मोनो गुबुन गुबुन जायगा नायबाय थायोब्ला गोबां सोलोंनो गोनांबो थायो बेरायनाय समाव गुबुन गुबुन हारिफोरनि जानाय लोंनाय राव बेफोरखौबो सोलोंनो हायो आलदा जायगायाव थाङोबा बिसोरनि मोसानाय रायज्लायनाय बेफोरखौबो नुजोबो गोबां सोलोंनो हायो आरो बेरायनो थाङोबा बेखायनो बांसिनानो बेरायनो नाजानांगौ। गुबुन गुबुन जायगा दावबायनो थांनांगौ।
औ।
बिदिनो हाजोफोराव हाजो हायेन आलादा थायो नालाय हारिमुफोरा हाजो जायगायाव बेरायहैनांगौ हायेनावबो बेरायनांगौ। बेरायनायखौ जों बांसिन नाजानांगौ आरो। न'खरफ्राव मोजाङैनो दङ दा?
दङ दासान्दै मोजाङैनो।
न'खराव मा मा फरायनाय दं नोंसा?
नख'राव दङ बिनानाव सासे दं बे दा टेनथ क्लासाव। ओमफाय बि एस सासे फरायगासिनो दा फंबाय।
बर' बिजोंङैनो फरायजोबनाय दा गासैबो?
औ बर'बिजोंजोनो फरायजोबनाय।
बांसिनानो बर' बिजोंजों फरायनो नाजानांगौ जों बर'फ्रा बर' बिजोंनो फोथांना लाखिनायानो जों बेयावनो आथिखालाव गोबां खम जालांबाय जोंनि बर' बिजों फरायनायफोरा। बेखायनो जेसेबां हायो बर' बिजों फरायनो सुबुरुन होनांगौ आरो। नोंबो बर' बिजों फरायनाय दा?
औ आंबो बर' बिजों जोंनो फरायनाय।
जोबोद मोजां बिदिनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ गामिनि मानसिफोरखौबो सुबुर होनांगौ बर' बिजोंखौ फरायनांगौ बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ होननानै आथिखालाव बांसिनानो इंलिस मिडियामखौसो फरायनाय जायोना। बिदिनो खायसे जिसौफोरखौ बर' बिजों। फरायनाय सुबुरुन होनांगौ आरो। नाखि खौरांफ्रा मोजाङैनो दङबा।
दंथयो मोजांङैनो।
दे होनबालाय मोजां बा दोनथ'नोसैलै।
आरो दे।